हेल'! हेल'! अ खोनादों ना नोंथां? हेल'! हेल'!
औ हेल'!
औ नोंथां खोनादों
अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां।
ओ गोजोन ओ फुं समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। ओ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो होनना फनखौ हरनाय जादोंमोन।
अ औ।
अ
औ।
जोंनि हारि हारिमुनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा आंजों? हेल' अ जोंहा हारिमु होनोबा माबायदि बा बिनि सायाव मोजाङै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ।
ओ हा-हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथां ओ ज जाय हारिया गावनि फोथांनानै लाखिनो हाबाबो बै हारिनि हारिमुनि महरा जानानै दङ
औ औ।
औ हारिमुनि गेजेराव मोनसे ओ
ओम।
जोंहा बैसागिबि सानाव जोङा ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना समफोरा बुङो। एकस' एतार गुनिक हिसाबै जानांगौ आरोना। ओ मोनजायो आरो बेनो जाबाय।